खोनाबायना?
औ खोनादों
रिलि जागोन
औ माने माने जों दिनै मैगं थाइगंनि टपिक रायलायनो नागिरदों आरो ना
औ मैगं थाइगंनि सायाव रायलायजागोन दे
माने लाइक मैगं थाइगङा जोंनि माने देहायाव जोंनि बडियाव माबोरैहाय इम्परटेन्ट बेखौ बुंनो सानदों आरो ना आङो माने जों बो मैगं थाइगं गैयाबा जोंनि देहाया बुहुत खहा जायो। जोङो जोङो मे गं थाइगंनिफायसो जोंनि जेरै- नांगौ भिटामिन, निउट्रियेन्सफोरखौ जों बेनिफाय मोननो हायो।
उम
मैगं मैगं थाइगंआ लाइक जेनेबा लाइक बुहुत रोखोमनि थायो आरोना। खायफा खायफा बिलाइ थायो खायफा फिथाइ थायो जेरै- बिलाइफोरखो बुंनो सानोबा जोंनियाव थायो आरो ना लाइ, लाफा केबेज कबि बेफोरखो बुंनो हायो आरो ना जोङो ओमफाय ओमफाय फिथाइ सामथायाइनिखो बुंनो सानोबा जोंफोरा लाइक गाजर जाबाय गाजर, मुला फानथाव मोखै, फान
उम
नोंथाङा मैगं थाइगंनि मा मिथियो एसे बुंनो हागोन नामा फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि जायगायावथ' नोंथाङा बुंनाय बायदि बे गासै मैगं थाइगंखौ मोननाय जायो आरोना । जोंथ' बिदि ओम जोंनि ओंखामखौल' जानानै थांना थानो हाया नालाय गोबां भिटामिन जेनेबा बिदि लादेरनो गोनां जायो जायखो जोङो बिदि मैगं थाइगंनिफाय मोननो हायो आरो ना। ओ गोथां मैगं थाइगंनि फाय जों गोबां मोजां जोंनि देहायाव जोंनि थाखाय जेनेबा मुलाम्फा जानाय मोजां भिटामिन गोनां मैगं थाइगंखौ जायोब्ला जोंनि दे हाया मोजां जायो, बोलो मोनो आरो। बोथोरनि मोजां मोजां मैगं थाइगं थायो। फिथाइ मैगं थायो बिलाइ मैंगं थायो आरो ओ आंथ' बांसिन बेफोरबायदि बिलाइ मैगंखौबो जानो खोब मोजां मोनो आरो । जेनेबा गोजां बोथोर फोराव जायो खायफा ओ लाइ लाफा फालें बेफोरखौ साबसिन मोनो आरो आं बेबायदि बोथोरफोराव जानो । ओमफ्राय नोंथाङालाय माब माबायदि मैगंफोरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो बेनि सोमोन्दै फोरमायजागोन ।
औ । माने जोंनाथ' बांसिन लाइक माने आलुखौबो जानाय जायो आरो ना जोंफोर माने आलुखौ माने गासै बोथोरावबो मोननाय जायो ना बेखायनो जों आलु बांसिन जानाय जायो आलुखौ आलु बहुत गुबुन गुबुन रोखोमजों संना जाजायो ना बेखायनो माने गाहाम मानसिफोरा जानो बहुत गाहाम मोनो
औ ।
माने गासै बोथोरावबो मोननाय जायो । आलुखौ जों फोरोलाय फ्राय खालामनाबो जा जायो औ। बयल खालामनानैबो जाजायो आलुखौ ओमफाय गासै सै मेगंवाव गास गासे मैगंजों मो जोंफोर होना जा जायो । आलुआ माने जाबाय आरो ना आलु आलुआ माने जाबाय आरो ना जोंनि माने बर'फोरनि रास्ट्रिय मैगं रास्ट्रिय मैगं होनना बुंजासिगोन आरो
औ गासैजोंबो मिलायफाजायो आरोना आलुआ गासैयावबो सोलियो । गासैयावबो ओ गा आलु जायै रावबो गैयानो आरो जायोआनो बयबो आलु उम । बेनो
नोंथां नोंथांनि माने बयनिसायबो मोजांसिन मोननाय मैगङा बबे? नोंथां फोर
ओ मैगं होनबाथ' बि दिनो गोथां मैगंफोरखौबो जानो मोजां मोनो बेनिफ्राय आरो बै ओ मा बुंगोन मैखुन मैखुन हायाव जे ओंखारो । बे मैखुनखौ जानो जोबोद मोजां मोनो आरो आङो। दाथ' बोथोरा मैखुननि आरोना। जोंफोरनि बारिफोराव बो मोनगासिनो दि बिजि मैखुन ना मा बुङो आरो । औवानि सेराव जायो बेयो इनिफ्राय एबारनि बोसोराव मोनजागासिनो आरो जोबोद गोथाव मोनो आरो। बायनानैबोथ' जादों नाथाय न'नि ओंखारनाय बेयो गोथावसिन मोनदों आरो आं। नोंथाङालाय माखौ मोजांसिन मोनो?
आंबो मैखुनखौ गोथाव मोनो नोंथां बुंनाय बायदि। माने नोंथाङा मै नोंथाङा मैखुन खो माबायदियै संना जायो माने मैगं थाइगंखौ । माने लाइक बहुद बहुद गुबुन गुबुन रोखोमनो संना जाजायोना। माने माने खायसे मैगं थाइगं बै मैखुनखौ बेदर होननानै बो जायो। खायफा माने ओमफ्राय आलुहारि होननानैबो जायो नोंथाङालाय माबायदिखोथो साबसिन मोजां मोनो?
अ माबायदिखो साबसिन मोजां मोनो मैखुननि बेलायाव बुंबाथ' आङो बे मैखुनखौ सानफ्रामबो जाबाय थानो हागोन आरो ओरैबायदि आं मोजां मोनो इनिफ्राय आङो ओरैनो बेखौ फ्राइ खालामनानै जानो मोजां मोनो। ओ था जेनेबा एवनानै जानो मोजां मोनो आरो । बेफोरबायदि ओ आंनो जेबो मा बुंगोन बेखौ बेदरआरि होलायनो नाङा आरो मैखुन संबाथाय। मैखुन गोजायैनो आरो बेव हाय जोङो गोखै बिलाइफोर होजायो ओ गोखै बिलाइ जेनेबा बिदि मैथा बा मा मोनसे फिथाइ दङ हा बे जोबोद गोखै आरो मा नाम मोनथाय बेयो थाइखा होननानै बुङो थाइखा होननानै बुङो आरो । जाआनि बारियावबो मोननाय जायो। बेखौ जोबोद गोगखा आरो ओरैबायादि उम गोखा नङा जोबोद माने गोखै आरो । बिराद एसिद बायदि । खारो उम बे आरो
माने नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि बुंदों माने नोंथाङा माने बांसिन मेगं थाइगं माने बेदरखौ गाहाम मोना
ओ खोनायासै
माने नोंथाङा बुंनाय बायदि बुंनाय बुंदोंबा माने नोंथाङा मैगं थाइगंखौ जोबोर गाहाम मो न'
मोजां मोनो आं
थाङा बेदर बारा जानाय जाया न' अ मैगं थाइगंआ जोंनि देहानि थाखाय बहुत मोजां जोङो बेदरनिस्राय बांसिन मैगं थाइगं जाबा जोंनि देहाया बहुद थाजिम थायो। ओजोंनि देहाया बहुत थााजिम थायो माने जोंनि जोंनि देहायाव जानाय बेरामफोर बेफोरखौ मेगं थाइगं जोंखौ फोजोबनो हायो। बहुद गाहाम जायो। मेगं थाइगंखो जोङो जानांगौ। सामफ्रोमबो जानांगौ माने खायफा मानसिफोर खायफा मानसिफोरा खिन्थु मेगं थाइगं जायाना बिसोर गाहाम मोना। माने बिसोरनि थाखाय आं औ बिसोरनि थाखाय आंबो मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरो ना जायफोरा लाइक मैगं थाइगं जाया मैगं थाइगं जायाबा बिसोरनि देहाया बहुत खहा जागोन आरो ना?
जायो
औ जिखिनि माने मैगं थाइगंनिफ्राय मोनो भिटामिन हारि मोनो बेफोर बेफोरखो बिसोरो मोननो हानाय नङा बिसोरनि देहायाव गाज्रि जागोन बेमार जागोन। माने मेगं थाइगं जाबा जोंफोरनि देहा जोंफोरनि मेगनफोरा बुहुत मोजां जायो माने। जोंफोरा मेगन मेगनफोर गाज्रि जाबा गाज्रि जानो माने बेरामफोर थायोना बेफोर बेरामफोरा मेगं थाइगं जाबा जोंफोर जोंफोरनि देहायाव जाया।
उम
फोरो माने मोजां जायो।
नोंगौ जानांगौ
मैगं थायगंआबो माने समफोर समफोरजोंसो मोनो सिजोन वाइसजोंसो मोनो आरो ना माने बे मोनसे एसे प्रब्लेम आरो ना मोनसे एसे गोब्राब मैं थाइगंखौ माने बोथोरै साबसिन। मोननाय जायो जेरै गोजां बोथोराव मोनो थान्दाो गरम बोथोराव मोनो बेबायदि आरो ना। नोंथाङा एसे फोरमायबाव बे मैगं थाइगं नि बारै आरो।
खौ ओ बोथोर हिसाबै जायो खायफा मैगं थाइगं जेनेबा बिदि लाइ मुला आर ना मोनसे बोथोर थायो बिसोरा दाथ' गरम बोथोर बे खौ मोननो हाया आरो गोजां बोथोरनि समावब आं साबसिन जायो आरो बेफोरो दाथ' दैज्लां जेनेबा बिदि लेस्रा केरेरा बायदिखौ मोननो हायो ओंखायनो बोथोरनि फिथाइखो बोथोर हिसाबै जायोब्ला जोंनि देहायाव माने नांगौबा जि नांगौ खौ जोंनि देहायाव गोहोनि थाखाय बेफोरखौ मोननो हायो आरो।
हाबा जाफोर थां मैगंफोरखौ मोजां मोना बिथांमोना माने मा जायो देहायाव माबा मोनसे गैया जायो आरो नांगौखिनि जा जोंनो बिदि ओ भिटामिन आरि नांगौ जायो बे फोरनि जेनेबा खम खौ नुनो मोना आरो। आरो बिथांमोननियाव जों जुदि मोजां मैगं थाइगं जायोबा जोंनि देहाया गोग्गो थायो आरो। बेफोरबायदि बेमार आजारफोरनिफ्राय औ गोबां। जेनेबा मा बुंगोन बा रैखा
बेमार मोनो आरो मैगं थाइगं जाबा जोङो देहा बेमार आजारनिफ्राय
देहाया मैगं थाइगं जायोब्ला
नोंथाङा जेखौ बुंदों गासै गासैबो। थिगानो गासै मोजां। मोजां मोजां खौरांखौ बुंदोंनो। मैगं थाइगं मैग थाइगंखौ नांथारगौ जोंनि जोंनि मोदोमाव जोंनि देहाया नांथारखागौ। मैगं थाइगं गैयाबानो जाखाया। खिन्थु खायफा मानसिफोरा जेरै नोंथाङा बुंदोंमोनना बिसोरो जानो रोङा होननानै बिसोरो माने बुजिया आरो ना माने मैगं थाइगंनि गोनांथिया माबायदि जोंनि देहायाव बेखौ बिसोरो बुजिया।
औ
औ आं माने मैगं थाइगंनि बारै बुंबावनो सानदों आरो ना जेरैहाय नोंथाङा मिथि नोंथाङा मिथियोना मिथिया माने गाजर होननाय थायोना मैगं मैगं? गाज-गाजरखौ जाबा जों जोंनि देहायाव बहुत माबा मोनो आरो ना निउट्रियन्स मोनो।
माने
औ गाजर गाजर खौ आंथ' माने जोंफोर सालाद बायदि बनायनाबो जाजायो। आरो आरो मोनसे फिथाइ दं ना बेबो मैगङानो मैगङानो गोग्लैयो। माने मैगं थाइबें होन्ना बुङो मोनसे
औ थाइबें थायो ओं जायो।
जोङो थाइबेंदों ओमफ्राय बे गाजरदों जोङो मिक्स खालामनानै जोंफोर सालाद बायदि बनायनानै जायो। गरम गरम बोथोराव जोङो जानांगौ आरोना बे गाजर ओमफ्राय थाइबेंखौ दाथ' दैज्लां आमफ्राय गरम बोथोर जासिगोन। जोंनि देहायाव बहुद माने दै नांगौ जायो आरो ना। बे थाइबें जाबा जोंनि देहायाव दै मोनो गाजर जाबा जोंनि देहायाव दै मोनो माने जोंनि जोंनि देहाखौ थाजिम खालामनो हायो आरोना बे फिथाइया बे मोननै फिथाइया। माने आं बुंनो सानदों माने खारबुजा खारबुजायाथ' मैगङावव गोलैया। हे खिन्थु बहुत दै थायो आरो ना? जोङो गरम बोथोराव बिदिनो बिदिनो मैगं थाइगं सालादजों जोंफोर सालाद बानायनानै खारबुजाखौ मिक्स खालामना जाफा जायो। जोंनि देहायाव बानाय तेंखि नांगौ नांगौ दै सांखिनि नांगौनि फ्लुयेन्स जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो ना?
उम
नोंथाङा एसे फोर फोरमायबावनो नामा?
औ नंगौ बेयोथार जोंफोरा जोंनि मैगं थाइगङाव गोबां गुन थायोना? जाय बेफोरमाने जोंनि देहायाव जानाय खायसे बेमार बेरामफोर खौ माने सोखार ना हानायबो खायसे गुन थायो आरोना? जेनेबा बै मान बिलाइ आरो बिनि मा होनगोन फिथाइया बो माने गोबां गोहो होयो आरो। बेराम जानाय मानसिफोरा जायोब्ला देहायाव गोहो मोनो। बेफोरबायदि थायो आरो जोंफोरा आरो थ' ओ जोंनि मा होनगोन गोन बिगुरनि बेमारफोरनि थाखायबो मोजां जानाय खायसे मैगं थाइगंफोर थायो। जों फोरा फिथाइ सामथाय थायो मैगं थायो बेफोरखौ जायोब्ला माने जोंफोरा हामो आरो जोंफोरनो मुलि बा बिदि इनजेकसन बायदिसिनानि गोनांथि जालाया आरो बिदिनो औ अब्लाथ' नोंथां जोंना समा
जाबाय बादि जाबाय बायदि औ औ गोजोननाय थाबाय। जों बेयावनो फोजोबनाय जाबाय टपिकखौ।
औ
लांदां